औ नोंथां।
ओ-नोंथाङा दायो फ्रियावनो दङना नोंथां?
दङ नोंथां फ्रि।
होनबा नोंथाङा ओजों दसे सम सावरायफानो हागोन ना नोंथां?
हागोन नोंथां।
ओ बिदिब्ला जोङो मोनसे आयदानि सायाव जोङो सावरायदिनि। बे आयदायानो जाहैबाय ओ अनलाइन अनलाइननि गेजेरजों जों मा मा खालामनो हायो। आरो जोङो बेफोरजों मा मा मुलाम्फा मोननो हायो बिनि बागै जोङो सावरायदिनि। हागोना नोंथां?
जागोन नोंथां हागोन।
ओ अनलाइन होननानै बुङोबाथ' आथिखाल मुगायावहाय ओ बुंनो थाङोब्ला बेफोरबायदिनो मबाइलफोरनि जुग फैबाय, कम्पिउटारफोरनि जुग फैबाय बेफोरनि गेजेरजों गोबां रांफोर खामायनोबो हायो आरोना। आरो बिनि गेजेरजों जोङो गोबां नांगौथिफोरखौ जोङो बुथुमना लानो हायो। जेरै- मबाइलफोरनि गेजेरजों जोङो मोनसे एप्सफोर नि गेजेरजों जोङो दा रायलायबाय थानाय बेफोरनि गेजेरजोंबो जोङो रां खामायनो हायो नङा होनबा नोंथां। आरो बेफोरनि गेजेरजों जोङो आरोबाव बुंनो हाबावोदि ओ कम्पिउटारफोरनि गेजेरजों गोबां रोखोमनि डिजाइनफोर बानायनानै एबा ओ बायदि बायदि रोखोमनि बानायनानैहाय जोङो बेखौ दिहुननानै गोबां रां आरजि आरजिनो हायो आरोना। आरो बेफोरनि गेजेरजों बुंनो थाङोब्ला जेरै मबाइलफोरजोंहाय भिडिअ खालाम खालामनानैहाय अनलाइनफोरनि गेजेरजों गोबां गोबां फैनायजों लोगोसे से मा बिदिनो फेसबुक, इन्स्टा, टुइटार, इउटुब बायदि रोखोमनि फैनायजों जाउनावहाय मा बेफोरजोंहाय जोङो गोबां रां आरजिनो हासै आरो ना नङा होमबा नोंथां।
नंगौ नंगौ औ।
जेरै बुंनो थाङोब्ला बेफोरबायदिनो माबा मोनसे भिडिअ खालामनानै जोङोहाय मा मोजां इडिटिं खालामनानै मोजां ग्राफिक्स होनानैहाय जोङो बेयावहाय ओ बायदि बायदि रोखोमनि एप्सफोरनि गेजेरजोंहाय जोङो मा बेयावहाय इदिट खालामनायनि जाउनावहाय जोङो इउटुब, इन्स्टा, फेसबुक बायदिसिनायावहाय जोङो मा ओ बेफोराव आपलड होखांनायनि जाउनाव जों बेफोरनिफ्राय जोङो ओ रां फोर आरजिनो हासै आरोना आरो बेल'दि नङा बिदि जुदि एप्स बानायनो थाखाय जोङो कम्पिउटारफोरनि गेजेरजों जोङो मा मोनसे वेब वेबसाइट बानायनानै जोङो बेनिफ्राय एप्सफोर दिहुननानैहाय जोङो बेनिफ्राय गोबां रां आरजिनो हायो आरोना। आरो बेफोरनि जाउनाव जोंनि नांगौथिफोरखौ जों बुथुमनानै लानो हायो। आरो बेजों लोगोसे दाथ' ए आइ फैबाय ए आइ नि ए आइ फोरनि गेजेरजों जोङो गोबां रोखोमनि नांगौ रोखोमनि आगजु आलाफोरखौ जोङो बुथुमनानैबो लानो हायो आरोना। जेरै- जाय खौ जोङो अफलाइनाव मोना जोङो बेखौ ए आइ फोरनि गेजेरजों जोङोहाय बा सोलोंनायनि गेजेरजोंहाय जोङो नांगौ रोखोमनि गियानफोर जोङो ए आइ फोरनि गेजेरजों बुथुमनानै लानो हायो आरोना। जेरै सासे इन्जिनियार मानसिया जुदि ओ आखाइजों जुदि बानायजोबनो हायाब्ला जोङो बेखौहाय बिसोरो मा कम्पिउटारफोरनि गेजेरजों बिसोरो ओ बायदि बायदि रोखोमनि न' फोर डिजाइनफोर बानायनानै बिल्डिङाखौ माबायदि लुगोन बिनि बागै बानायनानैहाय बेसिबां रड सोनांगौ बेसिबां खुन्थिया नांगौ गासिबो हिसाब लानानै केलकुलेट खालामनानैहाय बेफोरनि गेजेरजों बिसोरो मा न'फोरखौ बानायनो हायो आरोना। थिग बेफोरबायदिनो ए आइ फोरनि गेजेरजों गोबां नांगौथिफोरखौ बुथुमना लानो हाबाय अनलाइनफोरनि गेजेरजों जोङो गोबां गोजान गोजान जायगायावहाय ओ थांनो हायाब्लाबो जोङो मा अनलाइनफोरनि गेजेरजों जोङो मा थांनो हासै। बुंनो थाङोब्ला जोङो लामाफोर आन्दायबाय जेब्ला जोङो दानि समावथ' अनलाइन मुगा फैबाय। मबाइलावनो मबाइल मेप खुलिनानै जोङो मा हान्थिनो हासै। गोजान गोजान जायगा फोरावहाय जुदि आन्दायदोंब्ला बेफोरनि गेजेरजों जोङो थांनानैहाय ओ बुथुमनो हायोदि माबोरै थांनांगौ माबोरै थांनाङा बेनि बागै जोङो थांनानै मा ओ मोनहैनो हायो आरोना, आरो नांगौ रोखोमनि जाखिनि बेरायनांगौ जायगा दङ बेखौ गिदिंनानै एबा थांनो लानाय न'फोराव थांनानै जोङो मा गुबुन मानसिफ्राव थांनानै जोङो मा बेफोरखौ मोनहैस'नो हासै आरोना। बेफोरनि गेजेरजोंहाय जुदि बेफोरनि गेजेरजों जों जों गोबां हेफाजाबबो मोननो हादों। आरो बुंनो थाङोब्ला ओ गोदोनि ओनसोलावथ' बेफोरबायदिया गैयामोन। ओ बेफोरबायदि गैयिनि जाउनावहाय माने मा जौगासारनायाबो खम जादोंमोन नङा होनोमबा नोंथां? गोदोनि ओनसोलाव जुदि बै ओनसोलनि जुदि साना नायोब्ला गामि ओनसोल एबा बै गोदोनि मुगाखौ नायोब्ला ए आइफोर गैयि जाउनावहाय ओ कन्टेक्टफोर गैयिनि जाउनावहाय मबाइलफोर गैयैनि जाउनावहाय लाइजामफोर लिरनानैसो गुबुन गुबुन जायगायाव थांबाय माबोरै खबर लालायनांगौ बिनि जाहोनखौ ला-लायनो थाखाय ओ लाइजामफोर लिरनानैसो मा ओ स-से सप्ता हालागै लानो नागिरदोंमोन आरोना सा दिन हालागै लानो नागिरयोमोन स्नि दिन हालागै लानो नागिरोमोन थिरि बिदि लानायनि जाउनावहाय माने मा थाब खबर मोनफिनैनि उनाव मानसिफ्रानो थैगुलायनो हमोमोन आरोना। थि बेफोरबायदिनो हमनो हायो जे ओ दानि समावहाय ए आइफ्रा एबा गोनोखोआरि दिहुनाय जेरै मबाइल सिम खारसोनानै रिसार्ज सोनानै खेबसे खुरगासेयावनो जोङो दा रायलायनो हानाय बायदि बेफोरबायदि रायलायनो हासै आरोना। गोबां माने ओ ए आइ जौगानायखाय माने मा नांगौ रोखोमनि फैनायखाय गोबां हेफाजाब मोननो हासै आरो बेफोरनि गेजेरजों जोङो मा गोबां बिजनेस बो खालामनो हायो दि अनलाइनफोरनि गेजेरजोंहाय जेरै ओ फ्लिपकार्ट एम-एमाजन बायदि रो खामनि जेरै ओ ओ मिश'आरिफोर बायदिसिना एप्सफोराव जोङो नांगौ रोखोमनि जिबि बाय-बायदिसिनाफोरखौ जोङो मा फट' खेबनानैहाय बेफोरबायदि ओ गाननानै दिन्थिनानैहाय माने मा बेफोरखौ जोङो फोनांनो हासै आरोना अनलाइनफोरनि गेजेरजोंहाय। आरो जोङो मा गुबुन गुबुन जायगाफोरावहाय जुदि गाव थांनो हायाब्लाबो अनलाइनफोरनि गेजेरजोंहाय बिदिनो ओ दैथायहरनो हासै। ओ बिदिनो जाय मानसिया जायखौ फसायदों जाय जिखौ फसायदों बेखौहाय खबर लालायनानै कन्टेक्ट लायनानै बेनि एड्रेसफोरखौ लिरनानैहाय ओ अनलाइनफोरनि गेजेरजोंहाय माने गारिफोराव दैथायहरनानै माने मा ओ दैथायहरनायजों लोगोसे बिसोरो सहैनानैहाय बुस्थुफोराखौ नाजावनो हासै आरो ना अनलाइनफोरनि गेजेरजोंहाय आरो नोंथाङा फंनैसो ओ अनलाइन मुगानि बागै फंनैसो होनो हागोन नामा?
औ। आङो अनलाइननि बिथिङाव मोननै जेनेबा बाहाग खालामनानै बुंगोन नोंथां। माने मोजांबो आरो गाज्रिबो बेनि सा बुंगोन आङो जिहेथु जोंना अनलाइननि मा बिथिंफोरा मोजांबो फारसेथिं नायनो थाङोब्ला गाज्रिबो नङा होमबा? जोङो बुंनो थाङोब्ला मोजांखौ नायगोरोब्ला जोङो गियान सोलोंनाय जिहेथु जोंना ओ माने फर्मेल इडुकेसन बा बेफोरावहाय बे औ इन्टारनेटनि गेजेरजों बा अनलाइननि गेजेरजों जोङो गोबां माने सोंथिफोर बा कनफिउस जानाय माखासे नोङो बुजियै सोंथिफोरखौ नोङो दसेनो माने गोख्रैयैनो फिननायखौ मोननो हायो आरोना बे अनलाइननि गेजेरजों। ओ माने दिनैनि जुगाव माने सुबुंफोरा न'आवनो थानानै आरो अनलाइन क्लास लानो हायो। औ बेबायदिनो गोबां सोलोंथाइखौ जोङो लानो हायो। बेफोरखौ नायोब्ला ओ अनलाइना बा इन्टारनेटा जोंनि थाखाय मोजां आर ना। आरो जोङो इन्स्टेन्ट कमिउनिकेसन माने थाबैनो माने जिहेथु गोजानाव थानाय सुबुंफोरजोंबो नोंथाङा बुंलांनाय बायदिनो जेनेबा मान थैलायनायनि बेलायाव होनदोंना नोंथाङा। सम लायो मायो बेफोरो नोंगौ अनलाइननि गेजेरजों जोङो माबोरै दं माबोरै गैया दसेनो माने भिडिअ' कल खालामनानैबाबो होन बा कल खालामनानै बा वाट्साप बिदिनो मेसेज खालामनानै दसेनो माने बै सुब फुंनि बा बै सुबुङा माबायदि थासारियाव दङ बेफोरनि गुमुरखौ जों मोननो हायो।
बेफोरो जोंनि थाखाय मोजां आरो ओ रांखान्थिनि बिथिङाव आजिखालिथ' माने ओ बिदिनो अनलाइन पेमेन्ट खालामनाय जेनेबा गुगोल पे बा पेटिएम बेफोर बायदि बाहायनायावबो अनलाइना गोबां जोंनो हेफाजाब होदों। जेराव जोङो आखाइयाव गोबां रां लायालासिनो माने मबाइलाव अनलाइननि गेजेरजोंनो जोङो पेमेन्टखौ खालामनो हायो बेफोरो जोंनि थाखाय मोजां। आरो ओ बिदिनो गुबुन फारसेथिं बुंनो थाङोब्ला गाज्रिखौबो आं नुनो मोनो आरोना नों थां माखासे माने बाहायनो रोङोब्ला मोजां बाहायनो रोङाब्ला गाज्रि होननाय बायदिनो आरो ना।
औ।
जेराव जोङो माने बाहायदों होननानै माने समखौ ओ वेस्ट खालामबा जेनेबा समखौ जोङो गासैबो समखौ जोङो मबाइलावनो अनलाइन बिदिनो नाङा फाङा भिडिअ नायनाय नाङा फाङा गेम गेलेनायफोराव बाहायोब्ला बेयो जोंनि थाख खाय गाज्रि जानानै फैगोन। अ बिदिनो आरो ओ माखासे गथ'फोरा माने बिदिनो मबाइल नायनानै ओंखाम जानाय बा माबा बिदिनो मबाइल नायथाबबाय थानाय गेम गेलेनाय बेफोरो माने जोंनि देहानि थाखाय बा गथ'फोरनि देहानि थाखाय मोजां नङा। जेराव बांद्राय जोङो मबाइल नायबाय थायोब्ला हेल्थ इसु माने मेगननि प्रब्लेम बा खोमानि बिदिनो प्रब्लेम जोङो खोमायाव हेडफनफोर सोनानै लायोब्ला बेफोरो माने ओ गाज्रिखौ आं नुहुरो आरोना। आरो जोंना अनलाइननि गेजेरजों गोबां दा ओ माखासे जोङो उम पेस बुकफोराव नुनो मोनो नङा होमबा माखासे नङै जाथायफोरखौबो नोंगौ बानायनानै निउसफोर बिदिनो गोबां क्रियेटरस फोरा माने नंथारै खोथाखौबो नोंगौ बानायनानै फोसावलाबायनाय बेफोरो बिराद बारा जानो हमबाय आरोना आथिखालनि मुगायाव नंखाय खौरां फोसावनाय नंखाय जेनेबा ओ नंथारै सावगारिफोरखौबो नोंगौ ए आइ नि मददै माखासे इदित खालामनानै हगारनाय मानाय बेफोरो माने जोंनि थाखाय गुबुन फारसेथिं नायोब्ला मोजां गुबुन फारसेथिं नायोब्ला गाज्रि बिदिखौ आङो नुनो मोनो आर नोंथां।
औ औ।
औ बेफोरखौ नोंथाङा मा सानो एसे नोंथाङाबो फोरमायनो हागोन।
औ। नोंथांनि बुंनायाथ' थारैनो नंगौ बिफुदों लोगोसे मा मा बेफोर मानसिनि मोनसे ओ बाहायनो रोङिनि जाहोनाव जानायनि आरोना थि बेफोरबायदि बिदिनो ओ जुदि बाहायनो रोङोब्ला गासैबो खामानिया मानसिनि थाखाय मोजां आरोना मानो होनोबा मानसि फोरानो दिहुनदों जेब्ला बेथ' मोजाङैखासो होनना लाजायो नाथाय मानसिफोरा बाहायनो रोङैयाव सो बे बायदि जादों आरोना जुदि बुंनो थाङोब्ला ओ बै समाव जुदि मबाइल गैयामोन नाथाय मबाइलफोरनि गेजेरजोंसो जोङो मा गासैखौबो माने मा खालामनो हासै थांलाय फैनैनायनि राहा खौबो जोङो गोरलैयैनो मोननो हासै आरोना नाथाय बै ओनसोलाव बेफोरबायदि गैयामोन आरोना जुदि ओ माबा मोनसे जादोंब्लाबो थांब्रब फैब्रबाव बिराद खस्थ' मोनोमोन। बिजों लोगोसे नांगौथिफोरखौ माबोरै मिथिनो थाखाय जुदि ओ थांनानै जुदि ओ बुंहैस्लाबनो हायियाव जोङो कन्टेक्टफोरनि गेजेरजों जों बुनानै माने मा नांगौखौ बुुथु-बुथुमनानै लानो हायोमोन आरोना। थिग बेफोरबायदिनो आरो ना। अनलाइनफोरनि गेजेरजों दायो दा गोरलै मोनसै आरो नांगौखिनि बुसथुखौ जों बुथुमनानै लानो हासै। बेजों लोगोसे थांलाय फैलायनि हान्था मेलाया हान्था मेलायावनो होन गासैयावबो जोंनि थाखाय ओ मोजां जाजोब्बाय आरोना थि बेफोरबायदि मोजां जानायनि जाहोनावनो मा जोंनि थाखाय ओ गासैबो खामानि मावनाया माने मा मोजां जाजोबो होननानै ह सानना लानो हायो आरोना। थिग बेफोरबायदिनो होनबा नोंथां जोंनिया समाबो जाबाय दोनथ'लायनोसै नामा?
दोनथ' जासिगोन दे नोंथां।
औ।